खोनाबाय औ होनब्ला जों राय नायखौ स्टार्द खालामनोसै
औ।
जों ओ बर'नि जानाय लोंनाय।
औ औ।
सिगांनि सम ओमफ्राय दानि सम। जों मारै संबोयोमोन मारै मा बुस्थु जायो। माबायदि जायो बेखौ सावरायनोसै।
सिगाङावहाय अनलाखौ मारै सोङोमोन बेखौ आं मिथि सङोमोन खिन्थादो दां दे। सिगांनि समावहाय अनलाखौ माबायदि सङोमोन?
औ जों अनलाखौथ' मोनथिखागौ अनलाजों दाउजों। बांसिन जानाय जायो।
औ औ।
अनलायाव जों मा मा होयो जों जोंनि माइरं इबा माइ। माइखौ जों दैयाव सोमनानै उनोमोन दानि समावथो जों मेचिन फैबाय। ग्राइम खालामनानै बेखौहाय मायदि बेबायदि खालामो। है जोंना मेनस संनायावहाय जों फार्स्टआव अरजों सङोमोन।
औ।
सिगांनि समाव अरजों सङोमोन।
औ।
ओमफ्राय दानि समखौ नों खोन्थादो दे।
दानि समावथ' सिगांनिफ्राय जिरै सोलिबोदों बिदिनो एसे एसे दंदेरो आरो खावसेयानो दंदेरो होनजायो। ओमफ्राय खारैबो एसे होद लेरनाय जायो रिमोननो था रिमोननो थाखाय। ओमफाय हालदैखौथ' बै टाइमावथ' एफाराब होनाय जायामोन एसेल' ओमफ्राय दाथ' एसे बारा होनाय जा जायो आरोना।
उ।
ओमफ्राय बिदिनो अनलाजों मेवा बिदि होननानै सङोबा गोथाव जासिनो आंनि बायदियावहाय।
उह
ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्रायो नारजिखौ माबोरै सङो आंनो बेखौ खिन्थाहरदो दे
नार्जियाथ जों मिथिखागौ फाथो-फाथो बिलाइ।
औ।
फाथो बिलाइ गोरान। बेखौ जों फोरानग्रो उननि थाखाय दोननो बे-बे गो-गोथां बिलाइखौ जों गोरान खालामबाय।
औ- औ
ओमफ्राय जों बेयाव खारै होनाय जायो। आरो जों बांसिन अमा मेजेम अबावबा अमा बेदरजों संनाय जायो बेखौ।
ओमफ्रायो
ओमफ्राय नों दाना जोंनि एम्फौ-एम्फौ जानायखौ खोन्थादो दे।
आदचा एम्फौआबोथ उल खुन्दुंखौ जेरै माबा बानायो बिनिफ्राय गहोनाय जायो। ओ बेखौहाय इन्दि बिलाइखौ जाहोनानै फेदेरनानैहाय लासै लासैनो बे देरनायनि मा होनना बुङो बेखौ
देर देरहैयो ओमफ्राय जायोना।
औ-औ ओमफ्रायो आलु ओंख्रिखौ माबोरै संङो खिन्थादो दे।
आलु ओंख्रिखौ ना जों थ फार्स्टआव थाव थाव नांगोन जोंनो थाव होबायनो जों बानलु एसे होबाय मोननै मोनथाम ओमफ्राय सामब्राम बेखौ जों एवग्रोबाय आलु आं जों लेमनानै आलु गोरलैबा जों बिबा मोनसे मोजां सुनानैहाय हाबाय इखौ एवो दसे
औ
ओमफ्राय दै होनानै बेखौ बागार होबाय। आरो नारफ्रुबाय आरो ना आलुखौ गोरलै गोरलै खा खालामबाय बेबायदिनो आरो माबा दनिया दनिया फाताफोर होनोबा
औ औ ओमफ्राय आलु फाजा बिदिनो बे सिप्स बायदि एवनायखौलाय ओ आलु फाजा बायदिखौथ' बिदिनो सिखाजों एसे फिसा फिसा हानानैहाय थावखौ गुदुं खालामनानै एसे गोबां होनानैयाव फ्राय हावनाय जायो
आ बांसिन रिफाइन थाव बाहायनाय जायोना बेहाय?
औ औ बिदिनो गोरा एवनानैहाय बायनाय जायो
बे बेसन मैदाफोरबो होनाय जायोना?
औ औ ओमफ्रायो अमा बेदर बे भाजा एवनायखौ माबायदि सङो आङो बेखौ खिन्थादो दे
अमा बेदर भाजाना? जेरैबायदिनो थाव थावखौ एबा अमा मेजेखौनो जों आवलि होनानैबो खालामनो हायो थावनिया थावनि जायगा
औ औ
थानायखाय अमायाव थाव दंखायो जों मिथिखागौ थिग आरो बेहाय जों सामब्राम फानलु आरो बेजों लोगोसे जों हायजें होगोन आरो बायदि बायदि मस्ला मस्लि इद लं इलाइसि सथा इलायसि बर' इलायसि बेबायदिनो एवनानै दै होनानै फोमोनो आरो
आदचा गोथावानो
गोथावानो होनजायो औ
उम ओमफ्राय बोरमायालाय
होमबा माखौ नों खोन्थादो दे
बोरमाखौहाय
उम
बोरमाखौथ' बिदिनो ओ कुकाराव सङोबा गोथावसिन जायो बायदि मोनो आं आंनि बायदियावहाय ओ बोरमाखौ फास्ट आवहाय थावआवहाय एसे मोजां एवनानैहाय ओ बिदि एवनायनि सि सिगां सामब्राम बानलुखौ एसे गोबां होनानैहाय हाइजेंफोर एसे होनानै मिक्स खालामनानैहाय एवनानैहाय एसे थेसफाथ बिलाइ बायदिसिनानानै एवनानै कुकाराव जुदि एसे रुनाय बायदि सिस्टेम खालामनानैहाय सङोबा गोथाव जासिनो आरो बास दुनियाफोर होनानैहाय
औ औ बेजों लोगोसे आं आंनि थ' मालाय साबसिन मोजां मोनथाव ओंख्रि जेनेबा जों बांसिन जानाय होनबा अमा जायो जों बर'फ्रा बेजों लोगोसे दाउ थाबाय दाउआवबो अनेक भेराइटि एबा बेलेक बेलेग ओंख्रि बानायनानै जायो बेजों लोगोसे बिरियानिखौ मिथि खौनो जों
औ औ
बिरियानि जानायखौ नों खोनन्थादो दे एसे माबोरै जायो चिकेन बिरियानि
आसा चकेन बिरियानि ना चिकेन बिरियानिखौहाय सिगां ओ दाउ दाउआखौ एसे गिदिर गिदिर गोदानानैहाय ओ सामब्राम बानलुखौ एसे मोजां गोबाङै होनानैहाय माने रोजाथावथाव मिडियाम बायदि खालामनानैहाय समान खालामनानैहाय बेखौ फास्टआवहाय थावाव एवग्रोनानै बेखौहाय साइडआव दोंग्रो बिनि उनावहाय माइरङाखौ रुनानै हाय एसे मोनजानाय बायदि एसे राफोद राफोद खालामनानैहाय बेखौहाय ओ बे बेदरनि सा सायाव फुदुंनानैहाय एखौ' सायावहाय गारना होनाय जायो
औ दा होनबा जों बेहाय बिलेग बेलग ओंख्रि संनाय। मारै सङो बेखौ सावलायबाय सावरायबाय। दा बेजों लोगोसे।
ओ।
नोंथाङा मा फोरमायनो सानगोन ओंख्रि संनायनि बारै?
आसा आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि ओ बिनिफाय फैबाय थानाय दिन फोरावहाय सिगाङावहाय जेरै गोथां मैगंफोरखौ जेरै खाबोनानैहाय नागिरनानै खाबोनानैहाय दानि मोननो थाखायसो। गोब्राब जासिगोन। खेवबो नायगि नुनानैहाय स सिगांनि बादि नेयम खान्थिखौ जों फालियोबा बर'नि नियमखौ जों खोमाना लाया। सासे फारिलांनो हाबाय।
औ जेरै नागिरनानै होनोबा जों थास' आइथिं। फोरोंबाय दिंखिया बिलाइ। आरो मा मा थाबावगोन नोंथांनि बाय
ए। थारुन।
थारुन ना औ बेबो थारुनजों अमाजों जानो हायो जों। दाउजों जानो हायो। थारुना एसे मानलु मानलु जायो आरोना?
औ औ इदिनो एसे गोखा गोफा। बिदि मैगं थाइगं नागिरनानै जेरै सोरजिना सोरजिना फिथाइ बिदिनो। ओमफ्राय बे दाउ रुनायखौहाय माबोरै सङो आंनो बेखौ खिन्थादों दे।
जों दाउ रुनाय होनोबा जों थाव बाहायै।
औ।
बेखौ मिथिनांगौ फार्स्टआवनो जों दा एवा थाव होनानै एववा लासे। जों मा खालामगोन। बेदरखौ लागोन जों दाउ बेदरखौ। जों बे सामब्रम बानलु।
उह
ओमफ्राय बायदि बायदि मस्ला। जेरै जों होगोन बेहाय होग्रोगोन। मिक्स खालामगोन ज'नो बेखौ। ओमफ्राय डायरेक्टलि माबायावहाय जों सारायखौ एबा माबाखौ जायाव संगोन। हाइ फेम। एबा अर गोसायाव डायरेक्ट होआ लासेै अरखौ लासै खालामनानै संगोन आरोना। लासै लासै। मोनहोग्रोगोन। गावनि दैखौ एसे गहोग्रोगोन ओमफ्राय दैआबो होना होगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे। जों बेन्दों बेनला होगोन।
औ।
मोजांसिन बा थावसिन जानायनि थाखाय। मोदोमफ्रु। बेबायदिनो संनाय जायो आरो।
औ। आरो बेजों लोगोसे जारिफोरजों संनाय जायोबा एसे मेजेरनाय बुस्थुजों संनाय जायोब्ला।
औ औ साबसिन जायो गगा मोननाय मानायफ्रा स्रां थाङो।
खरा होयोबा।
औ बानलु जोगोनाद। किं सिलि बानलुनि। बानलुनि राजा। होननाय जायो आरो ना बरआव। बानलु राजा।
उम।
ओमफ्रायो। ओम ओंखाम ओंख्रि। संनायनि बेलेग बेलेग ओंख्रिखौ रायज्लायबाय। दा जों। नोंथाङा बेखौ खोन्थादो हटेलाव संनायखौ साबसिन मोनो ना नआव संनायखौ साबसिन मोनो।
आदसा हटेलाव संनाय आरो नआव संनायनिया आंनि बायदियावथ नआव संनाया साबसिन जायो मानो होनोब्ला हटेलावहाय दानि टाइमावथ बायदिसिना होदेरनाय जायो नालाय जों मिथियैफ्राबो होदेरनानै होथ जोंनि मोदोमाव मिलायैबो जानो हागौ बिदिनो।
औ औ।
ओंखायनो हटेलनिख्रुइ गावनि नआव संनानै जानाया साबसिन जायो। मानो होनोबा जोङो मिथिनाय मिथिनाय मिथिनाय बुस्थुफोरखौ
होनाय आरो साफा सिनै एबा आरो साबसिनखौ बासिनानै संनाय जायोना।
औ जाहाथे जोंनि जि मोदोमाव जेबो बेमार जायालासे जोङो। नायै मिथिनाय मिथिखा हरसिखा बुस्थुखौ जोङो होदेरनानै संनानै जायोबा एसे मोजांसिन जायो आरो। बेनो
औ औ।
हटेलाव जायोबा जोंनि दानि नुनायावथ बायदिसिना मस्ला मस्लिफ्राबो केमिकेल गोनां माने
औ औ दस्रा बेलेग मोजां देहानि थाखाय सोलेरनि थाखाय मोजां नंङै बुस्थुखौ बाहायनाय जायो सम सम बेफोरबायदि बुस्थुखौ जायो बा जोंनि देहाया मोजां जाया। होमबा जों सावरायनाय खौ बेहायनो दोनथनोसै।
औ औ दे।